हा नोंथां
हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथांङा ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
दं नोंथां बिदिनो नोंथांजों सावरायनोनानै नेनानै दं नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन दा होमबा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांनाव आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन। नोंथां।
औ नोंथां बुं।
बेनो जाहैबाय ओ आथिखालाव सोलोंथाइखौ लायोब्ला जों माबायदि दावगानो हायो? योबा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लायैनि नि थाखाय जों माबायि गोग्लैसोनानै दंमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना? होमबा नोंथाङा
औ आं जाखिनिखौ आं मिथिगौ आं बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होनोसै नोंथां। ओ औ गोदोनि सम समावहाय जों सोलोंथाइ लायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां गोदोनि समाव न'खरनि बिमा बिफाफोरा माने सोलोंथाइखौ ओ माने सोलोंथाइजोंनो बे न'खरखौ खुंनो हागोन बा सोलोंथाइजों नो गावखौ दैदेनलांनो हागोन बेखौ सानामोन नोंथां गोदोनि समाव। बे गोदोनि ओ समनि बिमा बिफाफोरा आरो गोदोनि समनि बिमाफोरा गावनि फिसाला बा फिसा फिसाजोखौ बांसिन हाबा हुखा मावनायावसो ओ मुखुब जाहोयोमोन। नोंथां माने सोलोंथाइनि फारसे ओ फरायसालियाव थांनांगौ बा माबा मोनसे बिजाब फरायनांगौ बिनि फारसे माने ओ ओ फरायसाखौ ओ माने फिसाला फिसाजोफोरखौ माने गोसो हो होआमोन आरो। नोंथां माने थिनामोन आरो मानो होनोब्ला जोङो बुंनो हायो गोदोनि सम समाव जा बिमा बिफामोन बिसोरनो माने फरायनायनि फारसे जेबो गियान गैयामोन नङा होमब्ला नोंथां? बिनि थाखायनो जानो हागौ बिसोरो माने फरायनायजों उननि फिउसारखौ दि मोजां खालामलांनो हागोन बे खौ बिसोरो साननो हानाय गुनाबो समाव बै समनि बिमा बिफाफोरनाव गै गैयामोन आरो नोंथां बेनि थाखायनो जों ओ बुंनो हायो गो गोदोनि समाव माने एसे फरायनाया एसे ओ माने जौगानो हायि ओ अबस्थायाव दंमोन आरो नोंथां नङा होमबा? ओ नाथाय जों दा दानि जुगाव जों फरायनाय सोलोंथाइखौ होनना बुङोबा जों दानि जुगनि बिमा बिफाफोरा जों बयबो सोंलों सोलोंथाइ फारसे नोजोर होनानै गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ माने ओ गोजौ सोलोंथाइ लाहोननो थाखाय उन्दै सम समनिफ्रायनो माने मोजां फरायसालि मोजां ओ फोरोंगिरि नायनानै माने बैफोरबायदि फरायसालि एबा फोरोंगिरिनो माने गावनि फिसालाखौ मुं थिसनना होयो आरो नोंथां। जाहाथे ओ गावनि फिसाला बा फिसाजोआ मोजां गुन मोननानै मोजां सोलोंथाइ मोननानै उनावहाय गावनि फिउचारखौ सोलों थाइनि गेजेरजोंनो ओ माने ओ गोजों खालामना लानो हायो। दानि ओ दा औ दानि बिमा बिफाफ्रा माने बेखौ सानो आरो नोंथां। दा गोदोनि आ औ गोदोनि सोलोंथाइ होनना बुंङोबा नोंथां गोदोनि सोलोंथाइआ जाहैबाय जों खोब खम नायनो थाङोबा जोङो ओ थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो बा बेफोरबायदि फराय नानैल' थानायखौ जों गोदोनि समाव नुयोमोन नङा होमबा नोंथां औ दा औ आरो गोदोनि समाव जोङो ओ खोनानो मोनदों मा ओ जि थाखो बा जिनै जिसे थाखोसिम फरायोब्लानो गोदोनि समाव साख्रि मोनोमोन होननायखौ खोनानो मोनदों नोंथां।
औ उ।
आरो जों औ दा नाथाय आथिखाल जुगावथ' जों बेबायदि फरायनानैथ' जों जेबो मोनला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। दा बिदिनो माने आथिखाल ओ जुगखौ नायनानै माने गोदोनिफ्राय दासिम सोलोंथाइया माने गोबां सोलायबोबाय आरो नोंथां औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो ओं नोंथांमोननियाव गोदोनि समाव सोलोंथाइया माबायदिमोन गोदोनि समाव?
औ नोंथां गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' गासिबो मोनथिखायो जे बर' गामिफोराव हाय गोदोनि सोलोंथाइया एसेबां ओ जौगानायखौ जों नुनो मोनामोन। ओ गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो जे गामि गफाफोरनि सोलोंथाइया गोदोनि समावहाय जोबोर गोग्लैसोनायमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइजों एसेबां लोब्बा लाखिनायखौ जों नुनो मोनामोन। ओ-ओ गोदोनि ओ फोरा बिमा-बिफा बा ओ गावनि न'खरनि ओ बाय बाहागिफोरा एसेबां सोलोंथाइखौहाय लोब्बा लाखिनायखौ जों नुवामोन बेनिखायनो बिसोरनि फिसाबा फिसा-फिसाज्ला फिसाजोफोरखौबो ओ बिमा बिफायाहाय सोलोंथाइ फारसे ओ लानो गोसो दुंहोनायखौ जों खोनानो मोनामोन। ओ नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदिनि जों जोबोर उल्थाखौसो नुनो मोनो। ओ मानो होननानै बुङोब्लाथ' आ-आथिखालनि जुगावहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा मालाबाबो जौगालांनो हाया। ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनाव गोबां ओ गियानफोरनि एबा आखु गुन गियानिफोरनि गोसो-गो-गोनांथिखौ जायो। जायखौ जों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे ओ सोलोंलां फानो हायो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि जा आथिखालावहाय सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे ओ लांनो ओ लांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ सोलोंथाइजों ओ लोगोसे से जोंनि बर' हारियाबो जोबोर गोजौ फारसे जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोदोनि दिनावहाय जों खोनानो मोनदोंमोन जे हिनजावसा माहारि बा हिनजाव माहारि खौ ओ फरायनो होयैखौ जों खोनानो मोनो। ओ नाथाय आथिखालावहाय हौवाफोरजों लोगोसे से ओ हिनजावफोरखौबो समान समानै दावगालांफानायखौ जों नुनो मोनो। आरो सरासनस्रायैथ' जों नुनो मोनबावो जे बर' आइजोफोरा गोबां रोख खोमनि ओ हौवाफोरखौहाय गादबनानै बा गोजौ फारसे ओ दावगालांना खौ जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनो जोंनि जे समाजफोरावहाय। ओ सासे सरासनस्रा सुबुंनो जोंनो ओ सोलोंथाइखौ नां थारगौ मानो होननानै बुङोब्ला ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो दावगालांनो हायो। जेरैबायदिहाय नोङो माबा मोनसे जायगायावहाय गारि मटरफोरजों थांनो गोनां जायो। अब्लानाहाय नोङो बे फोर ओ गारिनि बेसेन बा फैसानि हिसाबखौहाय रोङा जायो अब्लाना नों ङो थगायजानो गोनां जायो ओ बेनिखायनो जोंनो सास से सरासनस्रा सुबुंनो ओ सोलोंथाइखौ। ओ एसेयैब्लाबो नांगौ जायो। ओ आथिखालनि जुगावथ' बादायलायनायनि जुग नङा होमबा नों थां ओ आथिखालावहाय जोङो। ओ से थाखो नै थाखो फरायनाय फरायनानै जेबो ले लाब जाया बेखौ जों नुनो नुनो मोनो ओ आथिखालावहाय ओ गोबां कलेज फरायनाय सुबुंफोरानो गोग्लैसोनानै थायो मा नो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय सुबुंफोर दं। ओ बेफोर बेसोरबा दियैनो जों आथिखालावहाय गिदिर-गिदिर फरायनो नांगौ। ओ फरायनाय गैयाब्ला जोंनि जा जिउ खुंनाय राहा बेयो जोबोर लोरबां जानायखौ जों नुनो मोनो नों माबा मोनसे ओ दखान फाहार होयोब्लाबो नोंनो सोलोंथाइया गोनांथार नोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेसेनि ओ होखनाय दाम फोरखौहाय नोङो हिसाब खालामनो रोङाब्ला बा सोरबा सासे सुबुङा नोंनावहाय दखानाव माबा मोनसे लांनो फैयो अब्लाना नोङो बेफोरनि बेसेनखौनो मोजाङै हिसाब खालामनो रोङाब्ला नोङो थगायजानोबो हागौ बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि। ओ बेफोरबादिनो जों सोलोंथाइ थायोब्लासो गावनि जिउखौहाय दाफुंलांनो हायो। ओ न'खर मोनसे सलायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोरैनो गोनांथि जायो। ओ बेफोरखौ नायनानैनो जों आथि खालावहाय जों गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय ओ थाम बोसोर बैसो जायोब्लानो ओ फरायसालियाव मोजां मोजाङै मुं थिसनना होनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनामोन। ओ जायनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा गोग्लैसोनानै ओ गामि गफाफोरावनो लोंनाय जानायाव ओ नाख्रेबजानानै थायोमोन ओ आथिखालाव जानाय थानायखौ बर' समाजाबो जोबोर खम नुनो मोनोसै। ओ लोंनाय जानायजों लोगो से सोलोंथायाइयाव गोबां रोखोमैनो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ लोंनानै जानानै ओ न'खराव हाय दुम दाहाल जायोब्ला गथ' गथायनि फरायनायनि फारसेबो जोबोर गाज्रियै गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो मिथिनानै मोनो। ओ बेनि थाखायनो जोंनि बर' समाज आवहाय सोलोंथाइ लानो गोनाङा जोबोर गोनांथार आरो। ओ सोलों
सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गोबां ओ गोसो होनो नांगौ गोसो गुदुं जानो नांगौ। ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों गावबा गावनि जिउखौहाय सोलोंथाइजों लोगोसे गोजौ फारसे लांनो हायो सोलोंथाइ थायोब्लासो बा मोजाङै सोलोंथाइनि फारसे गोसो होयोब्लासो सासे सुबुङा ओ मोजां साख्रि बा माबा मोनसे खामानियाव ओ ओ जाफुंसार जानो हायो ओ आथिखालनि दिनावहाय जोङो नुनो मोनो सासे ओ फरायसा बा सासे सोद्रोमाया कम्पानि मोनसेयाव खामानि मोननो थाखायबो ओ मेट्रिक पास जानो नांगौ।
नंगौ नंगौ
गोनांथार जायो सोलोंथाइजोंनो आथि आखु बेफोरखौ ओ मोनथिनानै मोननाय जायो। सासे फरायसानि ओ जा गियान बेफोरो मोजां जानो नांगौ ओ मोजां सोलोंथाइ थायोब्ला सो जोंनि गियान दानायाव जों ओ जौगालांनो हायो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो नोंथांनि ओ न'खरफोरावहाय सोलोंथाइ लानायाव माबाददि थुलुंगा होयो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आथिखालथ' ओ नायनो थाङोबा सोलोंथाइ लानाया बयनिबो थाखाय गोनांथार नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा दानि ओ दा औ दानि जुगाव जों सोलोंथाइ नङाब्लानो जों जे रावबो दावगानो हाला बबेबा मोनसे जायगा दाबसे जायगायाव जुदि जों बेरायहैनांगौब्लाबो बै जायगायाव जों सोलोंथाइ बा रोंगौथि नांगौ गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। आजिखालि जों सोरनिबा राव सोरनिबा भाषा सोरनिबा ओ बुंनायखौ जुदि बुजिनो रोङाब्ला सोरनिबा बुंनायखौ जुदि मिथिनो हायाब्ला अब्ला जोङो बेयाव गोबां माने बेग अन जानानै थायो बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ नोंथां। आरो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मा माबा मोनसे ओ एम बा फिउचारखौ साननानै मोनसे टारगेट खालामनानै जे ओ मोनसे समाय लानानै जे जों फरायनांगौ जे आं बे थां थांखिसिम आं सौहैगोन बे थांखिया माने उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया गावनि फरायसा गावनि ओ फिसाला बा फिसाजोनो गावनि गथ'फोरनो माने गोसोआव सोनानै होनांगोन जे नों-नों बे थांखियाव सौहैथारनांगोन होनानै माने औ बुंनांगोन आरो नोंथां बिनि उनावहाय बिमा बिफाया बिदि गावनि फिस फिसाजोखौ दिथा होनांगोन जे नोङो जुदि नोंनि बै थांखियाव थांनो थाखायब्ला नोङो नैबे बायदियाव फरायनांगोन नैबेखौ लानांगोन माने बैफोरबायदि दिथा होनो हानाय बिमा बिफा जायोब्ला ओ रोंगौथि ओ-ओ सोलोंथाइ लानायाव माने औ फरायसा बा गथ'फोरा मा होनो ओ म-मदद मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला ओमफ्राय जोंनाा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ बिदिब्ला उनफोरावहाय नोंथांजों बेफोरबायदिनो औ रायज्लायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
दे जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो जोोबोर गोजोननाय थाबाय औ दे।